हेल' खोनादों ओं खोनादों खोनादों मा खालामदो
दङ नै ओरैनो जिरायना
गरमथारा सान्दुं गोसाथार जाखांबाय
जाथ'आ खिनो सङाखैनो जोंहा
जोंहाबो ओंखामनो संबाय ओमफ्राय माबागोन सङाखै ओंख्रि संथ'वाखै उ
गरम थाखायनो बायो फुङाव माबा रुथि जाखांबाय ओंखायनो सङाखै थाब
उम
हानो नागिरालाय अर खाथियाव अरा ओरै बायदि गरम जायो
उ जि गरम जाखायो
दानि रुटि सावबाय गोलोमफ्रु जोबबाय बोहैलायनायनो
जि गरम जाखायो सान्दुं गोसानि थाखायनो थांदियासै आं माइ गायनो
आंबो दिनै थाङासै फिल्डाव थांदिया
है फुंनिफ्रायनो सान्दुं गोसाद्राय
माबायाव पासथा बाजियाव कल खालामदोंमोन ओमफ्राय सिखारनो रोङाखै
सोर दे माबाया इ हरदोंमोन
ओं ओमफ्राय आङो ओइ थांला होननानै थांदिया बेबो थांदिया खोमा
उम सान्दुंआबो गोसाद्राय ना
सानदुं गोसा फुं बेलासि खननै खननै जुदि खालामोबा बांद्राय दुरबल जायो फु फुङावबो खारखाबाय आरो बेलासियावबो
बेलासियाव खारबाबा
एनारजि ल' जायो आरो खारनोबो हासिनासो
आरो गेजेर गेजेर थांसै मालाबा मालाबा
उम बोथोरफोरा मोजांबा थांनो हागोन सान्दुं गोसाफोराव खारहैबाबो माबायोसोहाय
सान्दुं गोसाबाबो फुंङावनो बिदिनो फुंनि माबाफ्राव सारिथायावनो दानाथ' स्रां जाजोबोना सारिथायाव
उम सारिताफोराव सारिथायाव थांना खानै हायो ओमफ्राय नों दा सारिता बारनानै थांबा आरो एकदम गरमबो जायो
सारिथा बारना थांनाय जायो थांनाय जाबाय थादोंमोनना इ सानैसो दाख्लैबो दाख्लै सार फास थायाव ओमफफ्राय मैयाथ' सयथायानो जाखादों न'ननिफ्राय ओंखारलांनायावनो ओमफ्राय हजों हजों ओमफ्राय फैनायाव साराय सातथा बारदो खोमा
उम जों माइ गायनो थांनो ओंखारलांबासो नोंसोर फैदोंमोन ना दिनैबो फुंनिफ्रायनो सान्दुं गोसाथार
सान्दुङा दहय माथो माबा सारिथासोआव अखासो हादोंमोन आं अखा हागोन होननानै थाङालासिनो उन्दुना थाबाय नङाबा सारिथायावनो अखा हादोंमोन ओं सारिथायावनो सिरि मोनखादोंमोन ओमफ्राय बे अखा हादों अखा हानायाव थांला दोनै होननानै थाबाय फाय पासताफोराव हायाखै खैमोन आरो गारबायमोन होमबा बाबाय
आं पाता गैया मेंनानै ओरैबायदि उन्दुदो उन्दुदो सारि सय तायावसो सिरि मोनखादो
उम आरो माबाखांनानै माइ गायनानै फैखांनानै नों आरो खारना होफैबावबायना
खारना होफैबावबाय एकदम हाखायाखै खारनोनो जोबथोंसै इखो जोब्बासो मोजां खारनिसै आं हो ओं
बांसिन खस्थ' मोनो जुदि मेंनानै थाखायो ओमफ्रायहाय माबाबाथाय
बेबो आरो माबासोना खारनायावबो सान्दुं दुंबाय थाबाथ' गायनाया बन्द' जाथ'सिगोन
अखा हाबाय थाबा थाब जोबसिगौमोन ना
थाबजोबगोन दाबो अखा हाबानो ट्रेक्टर सोगोन नालाय थाब थाबनो खोथिया मैयानि थाखाय फुरासेनि थाखाय जाखाबाय फुरासे गायबाय मैया
अ
सानसेयाव फुरासे फुरासे गायबाथाय सप्तासे थियावनो जोबो जोंहाना बारा गैयाना पासपरा
होमबाना माबाबा माथो अखा हाबाय थाबा सा
अखाबाय थाबा खोबलाय दस दिनफोरल'सो लागोन मानसि जुदि मानसि लाबाय थाबासो आरो दै
ओं
मैयानि बायदि दसजन दसजन मानसि मोनबाय थाबा
बिदि मोनबाय थाबाथ' मोजां मोन ना हाजिरा होनायनिख्रुइ
हाजिरा होनानायखाय मोजां दा अखा हाबाय थाबायसे बिसोरबो गायनांगोन ना गावसोरनियाव सोलाबबा फैसिगोन आरो बिसोरबो हाजिरायाथ' लागोन लानाया होमबाबो खम आरो सानैफोर लाबाथाय एराहाय
एरनो नागिरा ओम बुरजा लाबासोना
बुरजा बुरजा लाबासो आरो तिनस'
औ आरो हाजिराफ्राबो जाय एरजाग्रा इफोर
एरो मोजां गायो।
नंङाहा सोरनाबा सोरनाबा गायबाबो एराना इदिखो लामबा लाब जाया।
उम आरो सान्दुं गोसाबा बारा एरखाया गायनाया
उम
अखा हाबान्देन एखदम एरसो गरमजों हाया ओमफफ्राय गायथाबबाय थानोबो हायाना
गायथाब'बाय थानो हाया आंङो दसे दसे जिरायनो गोनां जायो। सोरबा सोरबा जिरायनो होथाराआख' सान्दुं गोसाबाबो
सोरबा जिरायनो होआ बिराद गाज्रि गाज्रि मानसि दंङो उम। खस्थ'खौ मिथिया माने बिसिना माने माबा होखानाय नालाय।
बैसोरबो फैसाानि गायनाय नालाय उफाय गैया जाहैयो।
गैया लागिले नोङो बेलासिनि एसे लेट सिम गायना होनांगौ
ओं माबाफोरसिम
पासथा आजिखालि पासता सारि पासताबो जेबबोआनो जाया टाइमा सानदुयैनो थाबावसो पासताबाबो
पासताबा थाङोसो माथो जों न'निफ्राय ओंखारोसो
थ बावसो
सान्दुं गोसा उम
सयथाफोरबासो एसे दोबैयो
सोरबासो माबायो एसे
उम
माने मोनाब्लिहां जायो।
मोनाब्लि जायो होमबाबो खोमसि जाबावासो।
खोमसि जाबावासोथ' आरो बा बिदि सान्दुं दुबाय थाबा माथो रानजोबगोनलै
अखा हाना होबा हामग आंथ' जानाय नङा सान्दुं गोसाबा अभारथार सान दुंङाबो
सिगां एफाथाब बिदि बांद्राय गरम जायाखैमोन दांलै एबार बिर थाब माबायावसो आगष्ट सेप्तेम्बरावसो बिदि गरम जादोंमोन।
सिगां बिदि माबाफोराव जुलाइ माबाफोराव गरमानो गैयामोन सानदुं माने गरम बोथोरबाबो
उम
एसे एसे गरम होनबाबोय बिदि अफार गरम नङामोनहाय एबार जिखावजोबगोन गरमा एकदम
आगसतफोरावथ' थानो हायैसो जागोन खोमा। हाइ स्कुलाव मा आगष्टआव सेप्तेम्बरावसो गोलैहैयो
गोरम जागोन खोमा एबार अखा हाबाबो।
अखा हाबाबो अखा हाबाबो दोहो दोहोसो जायोलै बांसिन सान्दुंबोरै बाबा सान्दुं दुं दुंनायानो मोजांसिन बावसो ओमफ्राय अखा हाबा दोहो दोहो। हब हब बिदि जायो जेरावबो जिरायनाबो थाथावा बांसिन हब हब बिदि जाबाय थायो
गिसि गिलाबो जाबाय जाय
गिसि गिलाबो जा। बाय ओं ओंफाय सान्दुं दुंफाय आरो दंफांसेफोरावबो दसेफोर जिरायनो हायो
मा जायो बोथोराबो ओंखायनो गोजां बोथोरानो मोजां होननायानो जासिगोन
आंनि थाखायथ' गोजां बोथोरानो मोजांखा होनलाय गोजां बोथोरा मोजां।
गोजां बोथोरासो मोजां गानै जोमै बेरायनोबो हाबाय
गरमा मोजां गरमाबो मोजां
गरमबाबो इसे इदि गरमा मोजां नोङा दा नै नोङो
ए साननैसो हाया हाया जादों आरो देन ओं दा ओंखारलांनो होमबा
दा ओंखार नो माबा मोनसे लायनोबाबो थांनोनो गोसो गैया।
उम।
दे गरम
सार्ट लायनो हागौमोनलै
ओंहाय नांगौमोन मोनसे मोनसे
उम मालाबा बेलासि ओइ जों सिगां बेलासियाव थाङोमोन ना इदि
माबासोआव थांजागोन मोनाबिलिनि पासता बा साराय पासथासो आरामसे थान्दा थान्दा। थांनानै बारा टाइम नाङा ना इयावनो। उम। नै दा अबबा ओंखारलांनो गस्ला सारब नांथारगौ जायो।
रंजोंनोबा खामजोबो।
उम।
थांनांगोन र' लायनांगोन
उम
थानायावनो नङाबा थाहैनाय नङा।
गांसे लाना दोननांसिगोन
अ मामा आर्टनि पारसेलबो फैनो गोनां दं माथो आंहा दोनै
अ।
दाउस्रिफोराबो गरमजों अ अबाव थानो अबाव मानो जालायो मा संगोनथाय
नोंसानाथ' बोद माबा दंबावोसो साहा।
नै दंफाङा देरनायखाय सयहा जाबाय।
उम।
नङाबा सिगाङो। बा सिगांथ' ओरैबायदि दा दा गरम हब हब ए जिरायग्रा रुमावबो सानदुं दा दा जाखायो ओमफाय दाना बेलासेबा एसे। सिलायाव जिरायनो हायो फुरा सायहा जाजोबो
उम
दंफाङा थानायनिफ्राय साया जाबाय।
मोजाङानो